हेल' औ नोंथां आङो दिनै नोंनो फन हरनायनि जाहोन दङ आरो बे फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंजों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय। कल खालामनाय जादों दा आयदायानो जाहैबाय जोङो सानफ्रोमबो जिउआव मा खालामनानै थानो मोजां मोनो बा नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा खालामनानै थायो बा नोंनि हबिया मा बिनि सायाव रायलायनो थाखाय आं नोंथांजों फन खालामनाय जाबाय आरो दा जोङो हबिनि सायावहायबा जों सानफ्रोमबो मा खालामनानै थायो। बिनि सायाव सावरायलायनोसै नामा जागायनोसै। औ आं जागायनो ना नों जागायग्रोननो नोंथां।
आं जागायग्रोनोसै नोंथां।
नोंथांनो जागायग्रोदो नोंथाङा नोंथांनि हबिया मा दे।
आङो सानसे माने मा खालामनानै थानो मोजां मोनो जाहैबाय ना।
औ नोंथां।
अब्ला आङो। सानसे मानियाव न'नि खामानि। फोरखौ मावनानै जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओमफ्राय जि सु सिबनाय न' सिबनाय सिथ्ला सिबनाय आरो बेजों लोगोसे आङो जि दानानैबो न'आव थानो मोजां मोनो आरो औ।
औ।
आंनि बिमा बिमाया गोदो उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजाङै जि दानो फोरोंबोदों आरो दा आङो बे आदब खायदाखौ लानानै लानानैनो दासिमहालागै जि दागासिनोबा आङो गावनि गाननो थाखाय जे जोङो। बर' आइजो जानायखाय दख'ना गाननो थाखाय बेखौ दानानै गाननाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथां। अब्ला नोंथांनिखौबो खिन्थानो हागोन नामा।
हागोन नोंथांव औ आंनि हबिया जाहैबाय आङो ओरैनो थानाय समाव बिदिनो बिजाब फरायनो मोजां मोनो। आरो आङो बिजाबफोरबो लिरो खन्थाइ आरो बिदिनो सल'। बायदिसिना लिरो आरो दा आंनि हबिया बेनो जिहेथु। आङो बाहेरायाव गोबां बेरायनोबो मोजां मोनो। आरो आङो एखमबा ओरैनो थानाय समाव बिदिनो बिबार गायनो। मोजां मोनो दा आमफ्राय आङो बांसिन न'आव थानाय जायो बेनिखायनो आो बिबार गायो न'आव आरो बिबार गायनाय। लोगोसे आङो ओरैनो थानाय समाव बिजाब फरायो आरो। बिजाब लिरो आरो दा बिबार गायनाय हिसाबै आङो गोबां रोखोमनि बिबारफोर कालेक्सन खालामो बा बुथुमो जोंनि खाथि खाला थानाय बा जोंनि न'सुंसेयाव सोरनावबा थानाय बिबार बागानफ्राव आङो थाङो बेरायनो बिसिनिफ्राय आङो माखासे बेगरफोरखौ लानानै फैयो होफैयो मोजां मोजां बिबार आं जेखौ फसायो बेफोरखौ लाबोनानै आङो गायो आरो गार्देनिं खालामनाय बिबारखौ आङो औ बेगरखौ आङो फोनानै बिनिफ्राय जेब्ला बिफाङा खिलि बेखौ आङो बे हानि थाबफोरखौ बायनानै लाबोबाय बे बाजारनिफ्राय बेफोराव गायस्लायनानै लायो आङो
औ औ नोंथां
गार्देनिं होनना बुङोब्ला जोंना न'आव बांद्राय गुवार हा गैया जोंनि न'नि सिथ्लानि सेर सेराव आरो न'नि सोरगिदिं आङो बे बिफांनि फुलिफोरखौ गायजोबो आरो आरो लामा सेराव बो गायो आङो ओरै जोंनि न'नि सिथ्लाथिंजायबो गायनानै लायो। आङो बेफोरखौ गायो।
मा मा औ औ मा मा रोखोमनि बिबार गायो नोंथाङा?
आङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव एभेलेबेल मोननाय बायदि बिबारफ्रा जबा बिबार गलाब मोनो आरो गेन्दा फुल आरो बेबायदिनो सान बिबारखौबो आङो बाहेरानिफ्राय लाबोनानै गायफैयो मानोना गोबां रो खोमनि खालारफोर बा बिरंगिफोर रं बिरं थायोना गुबुन गुबुन बिबारफोरनासो बेखायनो आङो गोजा गोथां बेफोर गोमो बेफोर गासैबो बिबारखौ नायनानैसो जोंनि सिख्थाजों बा जोंनि सोरगिदिं बिफांनि बिबा बिबारनि फुलिफोरखौ गायनाय जायो आरो
औ औ औ नोंथां औ
बेबायदिनो आङो फरायनोबो मोजां मोनो बिदिनो सल' बायदिसिना खौ फरायो मोजां मोनो आरो ओरैनो थानाय समाव आरो सम मोनोब्ला आं बोयो दा नोंथाङाबो नोंथांनि हबिफोर दङब्ला आरोबाव खोन्थाबावनो हागोन गुबुन
आंना बेनोसै नोंथां आङो जे न'नि खामानिखौ मावना नै थानो मोजां मोनो। जेरै बिमा फिफाखौ ओंखाम जा गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जा होनो मोजां मोनो आरो जि दानानै मोजां मोनो। दा जि जि दानाय होननानै बुङोब्ला दानि मानसिफोरा गोबाङानो जिखौ दानो रोंला दा गोदोनि गोदोनि आबै आबौ बा जोंनि आइमोन बेफोरबायदिनि समाननि मानसिफोराल'नो दा रोंसै दा थिग बेबायदिनो जोंनि आइआ आंखौ फोरोंबाय आरोखि फोरोंबोबाय कि गोदोनि टाइमाव जों माबायदि दायोमोन। बेखौहाय बियो आङो दा फोरोङै फोरोङै आंबो दा सोलोंनो हाबाय आरो दा बेखौ लानानैनो बेखौ लानानैनो आंबो सानोखि अब्ला आंबो दानि जुगावबो सि दानानै आरो इयुनाव फैबाय थानाय समावबो खि आंहा आंनि बे रोंगौथिखौ मानसिफोरनो देखायनानै बे जि दानायफोरखौ जाहाथे बावा आरो रावबो उननि समाव फैबाय थानाय स बो जिखौ दाबाय थागोन। दानानै जेन' औ औ मिथिहोसै जानो हायो आरो बेनो।
औ नोंथाङा आंनो माखासे ओ बु-बेसादफोरखौ मोनथिहोनो हागोन नामा जिहेथु दख'नाफोरावहाय गोबां आगरफोर जों नुनो मो नो बा गामसाफोराव आरनाय फोराव दा आगरफोरा अनेक बा गोबां रो खोमनि दं होननानै जों खोनानो मोनदों बा गोदो ओन्दैयाव फरायनाय समाव फरायनोबो मोनदोंमोन। दा मोननैसो आगरफोरनि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा नों?
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन। जेरैहाय दङ जोंना नाब्ले आगर
औ नोंथां
नाब्ले आगरा जाहैबाय बेनि नुथाया फिसा फिसा जायो आरो गल गल दलर दलर औ ओमफ्राय आरो मोनसेबाव जादों फाहार आगर फाहार होननानै बुङोब्ला जोङो हाजो हाजो बायदि ओरै नुथाइया आरोखि बेना हाजो बायदि गोजौ गाहाय बेबायदि बिदि ओरै गोलाव गोलाव लावसेें लावसें आरो आरो जों मिथिबावो खांख्रिखला आगरनो बिदिनो दाउ दाउथु गद'नो बेफोरबायदि गोबां आगर दङ नोंथां
जेरै दाउसा मो ख्रेब दाउथु आगर बिदिखौबो खोनादोंमोन आं नोंथां ओम आरो दावराय मोख्रेबनो बेफोरबो आरो बिदिब्ला नोंथाङा हबिजों लोगोसे गोबां बुस्थुफोरखौ आंनो खोन्थाबाय आरो नों दा इनफरमेसनबो होदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदिनो खालामनानै थानो मोजां मोनो आरो होमबा
औ नोंथां औ आं बेफोरजोंनो आंनि समखौ बारहोनो नाजायो आरो औ
आङो ओरै गार्देनिं बानायनायनि अनगायैबो लेखाखौथ' फरायो आरो लिरोबो बिदिनो आङो सल' बायदिसिना लिरो आरो आंनि गावनि खुद रोंगौथिखौ आरोबाव साबसिन खालामनो आरो गियानखौ बारायहोबावनो थाखाय बिदिनो गोबां फिसा फिसा सल'फोर लिरनाय प्रेकटिस खालामो आङो बा सर' खालामो जाहाथे इयुनाव फैनानै आं सासे गिदिर खन्थाइगिरि बा रायथाइगिरि बा सल' लिरगिरि जानो हायो बेनि नि थाखायबो आंहा बे हबिया साइडआव थाफाबाय थायो बिनि बायेराबो आङो गोबां सल'बो फरायनानै मोजां मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला आंनि दासिमाव बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोननाय सल' बेफोरखौ आङो फरायो बे सल'फोरखौ फरायनानै आङो मोजां मोनो आरो आरोबाव गोबां रोखोम आं ओरैनो थानाय समाव ओ बिजाब फरायनाय आरो गार्देनिं बानायनाय बेल' नङा आङो जुदि गोबाव सम ओरैनो थानाय जागोनब्ला एबा गोजानाव थांनो गोसो जायोब्ला आङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायावबो बेरायनानै मोजां मोनो जेरै खाथि खालायाव थानाय जोंनि बेरायग्रा जायगाफोर बुंनो थाङोब्ला ओरै बड'लेण्ड हालामाव जोङो गोबां दङ जेरै सरलपारा आरोबाव बेबायदियैनो दिप्लाय धिरबिल बेबायदि जायगा दङ बेफोर जायगायाव थांनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों बेरायहैनो मानो बेफोर आंनि हबि आं ओरैनो थानाय समाव जेबो खामानि गैयाबा बेफोरखौबो मावो आरो बेनि अनगा आङो गोबां गोबौ गोबौनि उनाव बा बिदिनो दान मोनसे मोननैनि उनावहाय गुबुन गुबुन हादरावबो बेरायनो थाङो गुबुन गुबुन रायजोआव
अ
बेफोरनो आरोना मानोना आङो दावबायनोबो मोजां मोनो बेबो आंनि मोनसे जोबोद मोजां हबि नोंथांनाबो बेबायदि माबाफोर हबि दंबावो नामा सि दानायनि अनगायै
अ आंनाथ नोंथां आं खाथि खालानि जायगायावल नो बुंनो थाङोब्ला बेरायनाय जादों आरो हबियाथ बेरायनो बो मोजां मोनो नाथायब्ला माखासे उसुबिदा बेफोरबायदिनि थाखाय गोजान जायगायाव बेरायहैनो हाया आरो दा बे नों खाथि खाला जेरै सरलपाराया सरलपारायावबो आं थांनाय जाबाय खनसे बा खननै थांनाय जाबाय आरो सरलपारा होननानै बुङोब्ला जोङो बिराद औ मोनसे गोजोननाय मोनसे बारहावा जों मोननो हायो बे हाजोनि मोनसे बारहावा बिराद गोजोनो आरो बेनि दैयाबो बिराद साफा बोहैबोयो जेरावहाय जोङो जेरावहाय जों गरम बोथोराव दुगैनानै गोजोननाय लानो हायो औ लोगोफोरजों ज ज थांनानै जेराव जोङो गासैबो जोंनि आभावा बारहावाफोरखौ जोङो इन्जय खालामनो हायो
अ नोंथां बिराद मोजां होनबाथ नोङो होमबा बेरायनोबो मोजां मोनो सि दानायजों लोगोसे अ जोबोद मोजां आंबो बेबायदिनो ओरैनो थाया आङो बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव आङो न'आव थानाय गोबां खामानिफोर मावफायो बिमा फिफाजों जेरै न'आव थानाय हाग्राफोरखौ सनस्रांनाय बा न'नि माखासे फिसा फिसौ खामानि आबाद मावनाय बिफाखौ बेबायदियाव हेफाजाब होनाय बेफोर गासैबो खामानिखौ आङो न'आव थानाय समाव मावनानै मोजां मोनो आरो आरो एफोरबायदि खामानिखौ आं ओरैनो थानाय समाव मावो आंनि हबिया बेफोरनो बुंनो थाङोब्ला खेला दुला गेलेनायाव आंहा बांद्राय गोसो गैया आंना बांसिन बे न'खौ फोसाबनाय आरो गावनि गियानखौ बारायनाय बेनो आंनि
अ औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन
औ नोंथां होमब्ला दिनै मोजां मोनबाय नोंथांजों नोंनि हबिखौ रायज्लायनो मोननानै आरो गोबां सोलोंनो हाबाय नोंथांनि हबिनि सिङावहाय ओ आसा खालामो नि उनावबो बिदिनो सावरायनो मोनावगोन बिदिब्ला दथ'नो- सैना नोंथां औ दे नोंथां होमबा गोजोन्थों नोंथां दे